हेलौ
औ नोंथां खोनादों दे
औ। नोंथाङा मा खालामगासिनो दङो
दं ओंखाम जाहांना जिरायनानै दं आं।
औ।
नोंथाङालाय?
आंबो जिरायनानै दंथ'यो नोंथां
औ
नोंथां। आंनि दिनैनि कल खालामनायनि जाहोनानो जाहैबाय आं मोनसे आयदाफारिनि सायाव सावरायनो लादोंमोन।
अ दिनै बुंनाय आयदाखौ
बे आयदाफारियानो जाबाय जोंनि दोरोङारि खान्थि बायदि सोलिबाय थानाय
औ
जोंनि आरिमु
औ
माखासे बिथिंफोरावबो जोङो मा होनदो बाहाय जायो गाननाय जेरै माथा दखना बिनि सायाव। आङो सावरायनो लादोंमोन। नोंथाङा राजि दंङना?
औ दं बिदिबा नोंथाङानो एसे सावरायना होगोरनो हागोन नामा?
औ सावरायनो हागोन नोंथां।
दे।
अब्ला नोंथाङा खोनासंलां
औ।
जोंथ माथा दखनाया जोंनि मा होनदो मोनसे आरिमु नोंगोना नोङा नोंथां?
औ नंगौ।
जेरै जों जों सरासनस्रा गाननायफोरावबो जोङो नखरारिफोरावबो जों माथा दख'नाखौ बाहायनाय जायो। नोंगोना नोङा नोंथां?
बै माथा दखनाखौ जोङो दानो थाखाय जों बेखौ जोंङो सिगाङावनो जोंङो खुन्दुं खौ जोङो लाग्रोनांगोन खोनादों नोंथां अब्ला जों बै खुन्दुंखौ जोङो बबेबा हाथाय बाजारनिफ्राय आथिखालाव हाथाय बाजारनिफ्राय लाबोनाय नुनो मोनो। बांसिनानो बायना सिगांनि दोरोङारि खान्थि बायदि गोजामदो गोजाम खान्थि बायदिब्लाथाय गामि ओनसोलनि आइजोफोरा खुन्दुं लुनानै बै दखनाखौ। खौबो दानाय नुनो मोनोमोन।
औ
नाथाय आथिखालाव ओइ बाजार हाथाय बाजारनिफ्राय जोङो खुन्दुं बायना लाबोनानै बै माथा दख'नाखो बो जोङो माथा दखना दानो थाखाय खुन्दुंखौ जों सिगाङावनो मार होग्रोनानै फोराननाय नुनो मोनो। माजों मार होनाय जायो नोंथाङा मिथिगोना?
औ मोनथिगौ।
औ बिखौ जोङो जेरैहाय जोंनि माइरं नङा होमबा। बै माइरंखौ संना बि जों मा होनदो? बिदि मार होनानै
औ गेफे एबा ग्ल ग्ल खालामनानै अ
बिदि खालामनानै अब्ला बियो फोरानब्ला सान्दुुंआव ख्रां ख्रां जायो बै खुन्दुङा माथ माथा खुन्दुङा रैदोब दोब मोजां। नङा होमब्ला नोंथां औ बिखौ माथा दख दखना दानो थाखाय बै खुन्दुंखौ सायो दै नोंथां जेरै सोरखियाव लागायनानै जेरै जेनथेर होना मुस्रा बाहायनानै सानाय जायो आरो ना बै सानायखौनो नङा होमबा मुस्रा मा फेमफ्ला सरि गोरोन्थि जादों आंना मुस्रा बुंफ्लांदों सानायाव बेयाव फेमफ्ला नङा होमबा नोंथां सोंनायनि थाखाय पेमप्लासखौ जोङो मा होनदो बाहायनाय जायो बेहाय साबाय सानायनि उनाव बेयाव मा होनो सोंनाय जायो आरो फेमाव सोनानै सोंनाय जायो अब्ला बै सोंनायफोरखौ नोङो हारसिङै जों हास्लाबाबाथाय हारसिङै हानाया बे जाथावथाव नङा नोंथां नङा होमबा बेहायलो ओ सानै सानै सु सुबुङा बेहाय माने गोनांथिथार आरो आंनि बायदिब्ला नोंथांनि बायदिब्ला
आंनि बायदिब्लाबो
अब्ला बेखौ मानदो सोंनायनि उनाव बेखौ माखासे खामानिफोरखौ बेनिखौ फोजोबना लानानै जेरै जों थादआव बहायो सालाव बेनि उनावनो जों दा बै माथारखौ दखनाखौ जोंहा होनो दानाय जायो आरो दानायाव बाहायनाय माखासेफोर दं मुवा बेसादफोर बेखौ आङो बुंबाय थाला नोंथाङाथ मिथिखागो मोनथिया अब्ला बेखौ आं बुंला औ बेयाव माने बेखौ दानो थाखाय बेथौ आरो गोरा ख्रां ख्रां जायो नोङा होमबा?
औ औ।
बेखौ मा आङो नुनो मोननाय जायो आंनि मोनदांनाय बेखौ एसे दैबो फोनस्रो फोनस्रो दानाय नुनो मोनो।
औ।
बै दानायनि थादाव थानायनि बोयो थांलाय फैलाय बिदिखौ जोङो माखु बुंनाय जायो नङा होमबा बेयाव मुस्रा सोनाय जायो बेजों थांलाय फैलाय दानाय जा जायो आरो बिदि बिदि बिदि दाखांनायनि उनाव जोङो मा होनदो सोरबाया ओ सोरबाया जों नआवनो गानो सोरबाया मुलाम्फा खालामनो थाखाय रां खामायनो थाखाय सोरबाया हाथाय बाजाराव हरो नोंगोना नोंङा थां बिदि माने बिदियैनो जोंनि ओनसोलारि सुबुंफोरा जिउ खुङो। आरो हाथाय बाजारनि निफ्राय जोङो बेसेबां खस्थयै जोङो बायनो नङा होमबा राङा बुरजा बुरजा जायो बेनि बेखायनो जों खुन्दुं बायनानैनो नआव जोङो दानायखौ नुनो मोनो। नआव दानबा साबसिन जायो आ नोंगोना नोंङा नोंथां।
औ नंगौ।
ओंखायनो नआव दानानै गानोब्लाथाय जों साबसिन जायो आरो गाननोबो जोबोर मोजां जायो नंगोना नोंथां? थां आरो बै फोरखौनो जोङो माखासे जोंनि दोरोङारि खान्थि बायदि आरिमुफोरावबो जों गाननाय नुनो मोनो। जेरै मोसानाय मुसु सर नायनोङाब।
औ नगौ।
बबेबा खेराइ फोरबो। फुजा फोरबो बे बेफोराव जोङो नुगोन ना नुआ। गानै औ जोङो जोङो माखासे खान्थिफोरावनो जोङो माथा दखनाखौ जों बाहायनाय नुनो मोनदों।
औ
जोङो बैखौ माथा दखनाखौ जोङो गानोब्लाथाय जोंनि मा होनदो देहायाबो जोंनिया मोजाङै थायो।
औ
जेरै देहानि जोङो जेरैहाय बिगुर होनो नङा होमबा देहायारि बिगुरनि बे बेरामफोराबो जोङो माने जानो हाया जेरैहाय माखासे माननाय बायदिफोर जायो नङा होमबा माखासे ए सिफोरा माथा दखनानि अनगायै जेरै फलेस टारफोर नङा होमबा बेफोरो जोंनि थाख थाखाय गोबां खहा खालामो जोंनि बिगुरारि बायजो आरि नोंगौ ना नङा बायजो देहारिनो देहायारि बायजोआ अब्ला बै मा था दखनाखौ जोङो एसे खस्थ खालामनानैब्लाबो जोङो नआवनो जाहाथे जोङो बेखौ दानानै गाननो हायोब्ला जों बांसिन मुलाम्फा मोनगोन ना मोना नोंथां।
मोनो
औ आरो बेनो जों बै माथा द'खनायानो जोंनि थाखाय मा होनदों दोरोङारि खान्थिफोरनि जोबोर मुंदांखा नोंगोना नोंङा? नों
नंगौ नंगौ
औ बेनिखायनो जोङो माथा दख'नाखौ बाहायनाया साबसिन आंनि बायदिब्ला
औ जोंनि गरमनि थाखायबो गाननोबो जोबोद मोजां एसे
औ औ गरमनि थाखायबो गाननो जोबोर मोजां जायो
औ
नोंथांमोननि ओनसोलाव माथा दखनाखौ बानायनाय नुनो मोनदों नामा?
जोंनि ओन्सोलावथ अ गोबाङानो माने दानायखौ माने गारबायबा खम जाबाय आरो
औ
जेरै उम दानि जुगावथ माने बाग दखान एबा गलायाव जोङो बायनो थाङोबा थ खुन्दुंनि दामा गोबांबो जानो हमबाय होननानै माने मिथिनो मोनो। दों आरो जोबोरैनो खम आरो जोंनि जायगायाव ओ माथा दखना दानाय बा गामसा दानाय बेफोरफोरखौ जों खम नुनो मोनो। आथिखालावथ बाज बोथ जोंहा मोननो थाङो नङा होनबा। जेरै मेसिनजों दानाय जेरै आखायजों दायोब्ला दाथ जोंहा गाननाय जोमनायानो
औ नोंगौ नोथां नोंगौ नों थां औ सेरो औ मित मिथिगौ नोंथां
नआवनो जुदि आखाइजों बा
औ
जोङो थाइसे थाइनै न सहायबो मोनो
औ नंगौ नोंथां
लाना फैनो हायो
दे बुंनोथां औ
खालि जेनेबा नों खालामो ओ जे जोङो खुन्दुंफोरखौ बायना लाना फैयोबा माबायदि खालामनानै बा माबायदि मार होनानै माबायदि थुनो बा माबायदि सोङो नोंथाङा दा बावैसो बुंलांबाय थेवबाबो आं बेनि गेजेरावनो मोननैसो मोननैस आं माने फोरमायनो सानो आरो आङो
औ दे फोरमायना हो लेम नोंथां
जेरै जोङो गलानि बा दखाननिफ्राय जोङो खुन्दुंखौ बायना लाना फैनानै ओंखाम जों मायदि होयो आरो ना मायदि होयो एसे ग्ल ग्ल गेफे खालामनानै जों सिग्लिनानै जोङो माइदि होनाय जायो। बै माइदि होखांनानै जेनेबा जों सा सान्दुङाव फोरानखांनायनि उनाव जोङो मुस्रा एबा सोर बेयाव जोङो माने थुनना लानाय जायो आरो ना?
अ औ
बेखौ थुनखांनायनि उनाव जोङो सासे बा सानै लोगो लादेरनानै जों माने सोंनाय जायो आर जों जेरै बिहुवान सो सोंनायानोज जाबा गामसा सोंनायानो जाबा लांगा दखना सोंनायानो जा जोंनो लोगोआव मानसि नांफा फागौ जेरै हारसिं थोरनो बा बोनो एसे खस्थ' जायो नङा होनबा नोंथां? जेरै जोङो बेबायदिनो सों खांनानै खायखांनानै जोङ नोबो खन्नो गोनां जायो। नो खनखांनायनि उनाव जोंङो जेरै जों हिसानसालि बा खाल बेफोरबायदियाव जों सोनानै दानो हायो आरो।
औ नोंथां नोंथां नोंथां माथा दख'ना माथ माथाखोथ खुन्दुंखौ माथा दखनाखोलसो दानाय जाया नङा होमबा जों मोनथिखायो। नोङा। नोंथाङादि बुंलांदों थिगानो। जेरैहाय माथा थाजोनो गामसाबो दानाय जायोना माथ था खुन्दुंजों नोंथां गामसा फास्रा आरो
बिहुवान फालिबो जों दानाय जायो।
बिदि दानायस
नोंथां जोंना समा जाबायमोन नामा?
औ अब्ला नोंथां लाखिथ'नोसैना औ दे आंबो जबोद गोजोनदों नोंथां दे।
गोजोन्थों।